हा
हेलौ
नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों। फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला जोङो दायो मानि बारै सावरायनो सानदों?
अ आङो मोनसे आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन।
औ
ओ दा बे आयदायानो जाबाय औवा
औ
दा जोङो औवाखौथ' सिनाय मोनखायो। गासैबो
औ
दा जों औवानि औवाखो लानानै जोङो औवानि फ्राय मा मा आइजें बानायनाय जायो मा मा औवानिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोनो। ओ बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौमोन नामा।
औ बिदिब्ला आङो एसे फोरमायलांनोसै औवा होननाय औ औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो हाजो हालाफ्रावबो बा गामि एरियाफ्रावबो जोङो औवाखौ मोननो हायो बा नुनो मोनो। नङा होनब्ला
औ औ
हाजोफोरावनो औवाफोराहाय बांसिन थानाय जायो आरोखि
औ
जोङो औवा होननानै बुङोब्ला गोदो माने बांसिनै आबै आबौमोनहा ओ मा होनो ओ जेखाइ खबाय आरो जिरायग्रा आरांगा बायदि मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो बानायनाय नुयोमोन।
औ
ओ बेनिफ्राय बिदिनो दासिमबो बेबायदिनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनबोयो आरोखि। ओ गोदोहाय जोङो बिदिनो जेरायग्राफोरबो गैलायामोन नालाय बेफोरनि बारै जोङो औवाखौ बानायनाय जायोमोन आरोखि ओ बि सिनाफोरबो बानायनो हायो बेनिफ्राय जोङो औवाजों दानि जुगावथ' जोबोद खामानियाव सोलिबो सोलिबाय नङा होनब्ला जोङो मोननो हायो औवाखौ जोङो लेखाफोरबो बानायनाय जायो आजिखालियाव।
माने औवाखो दारिमिनाव सोदांनानै लेखा बानायनाय जायो।
औ
औ दा आङो नैखो ओ नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जोङो औवानिफ्राय जोङो गोबां जेखाइ, खबाय, दाला सानद्रै ओ गोबां जोङो आइजें बानायनानै दिहुननाय जायो।
औ
दा बे आइजें आइलाफोरजों आइजें आइलाफोर खौ फाननानै ओ जोंहा माबा फोर मुलाम्फा खालामनो हायो नामा?
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ दानि जुगाव जोङो नवावनो जिरायनानै खामायनो हासै ओ जोङो दानि गोदोथ' थाइसे थाइनैल' मोनोमोन नालाय दानि जुगाव जोङो माल बेसाद बायनो थाखायब्ला माने ओ गोबां रां मोननोसै आरो जोङो जेखाय गंसे सेयाव बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावहाय बाजौ बा ब्रैजौ बेसे लायो आरोखि।
औ दा जोङो ओ
ओ संग्राय बा सान्द्रि बेफोरखौबो मोननो हायो जोङो बेफोरनि दामखौ बुंनो थाङोब्ला माने ओ द'जौ बा दाइनजौ बेफोरबायदिसिबां लायो आरो गं सेयावनो बिदिनो जोङो जेखाइ खबाइफोरखौबो फानोब्ला जोबोद बेजोंनो माने औवानि हेबनाय बुसतुजोंनो जोङो रां खामायनो हायो आरो औवाजों जोङो न'बो लुनो हायो होननानै हायो आरोखि जोङो इनजुरावहाय जोङो गोदोथ' माने दानि बायदि एसेबां एसिमेटफोरजों लुनो हानाय गोहो गैयामोन नालाय राहा गैयामोन। जोंनाव औवाजोंनो लुयोमोन आरोखि न'खौहाय
दा ओ जिहेथु जोंहा गोदान मुगा जाबाय नालाय ओ दा बे खायनो ओ जोङो बांसिनानो ओ पाक्कानि न' लुनाय जायो। बेनिफ्राय बेनिफ फ्राय ओ जोङो दा औवा फोरखो जोङो न' लुनायाव एसे खम बाहायनाय नुयो। दा फारसेथिं ओ जोङो औवानिफ्राय जेखाइ खबाय संग्राय जोङो जायखि जाया सेन बेफोरबायदि जोङो हेबनानै बा आइज जें बाहायना बानायनानै जोङो बेखो फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायोमोन। नाथाय ओ दा जोङो बे बे औवानिफ्राय बेफोरबायदि जेखाइ, खबाइ, आइजें आइला दिहुननानै फानोब्ला ओ जोङो जोंनि न'खरखौ सालायनो हागोन होनना नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव?
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला माने बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजारफोरावहायो फानहैनानै जोङो रांबो खामायनो हायो दानि जुगावथ' जोङो ओ बिदिफोरबायदि न'आव हेबनाय बुस्थुफोरखौहाय मोननो थांलिया नालाय। बेखायनो नागिरलायनायसो जायो आरोखि दानि जुगावहाय। माने हेबनो गोरों गोरा मानसिफोराबो गैया जालांबाय आरो माल मुवा फोराबो खमनिफ्राय खम जालांबाय बेफोरनि आइजें आइलाफोरा बेनिखायनो जोङो न' आवनो हेबनाय न'नि बुस्थु होननानै जोङो बांसिन नागिरनाय जायो आरोखि। बेनि जाहै जोङो रांफोरखौबो बांसिन एसेयै मोननो हायो आरोखि।
दा जोङो ओ औवानि न' बानायना जोङो सिगाङो थाबोदोंमोन आगोलो। बेनिफ्राय ओ दा जेहेथु औवानि बिबाङा जोबलांबाय। गोबाङानो औवानि आंखालाव एसे गोलैनायखौ नुनो मोनो। दा बे औ औवाया ओ औवा गैयाब्ला ओ जोङो सला ओ न-न-न'खर सालायनो बा जोंनि थांना थानाय जिउआव माबाफोर खहा लाबोगोन नामा?
खहायाथ' जोंनो लाबोनायानो जायो जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गंसे न' लुनो थाखाय जोङो ओरैनो औवाफोरखौहाय गाखोनाय मानाय बेफोरावहाय जोङो नांथारगौ जायो। ओ न' गिदिर लुनो थाखायथ' जोङो जोबोर औवानि गोनांथि जायो आरो खि गंसे आर सि न लुनो थाखाय जोंङो बेखौहायो फ्लर होनो थाखाय सुंथानानै बेसेबांबा बेयावनो सुंथानो थाखाय औवानि गोनांथि जायो आरोखि दा जोंङो औवा गैयाबानो नफोरखौबो लुनोबो हाया होननानै बुंजायो आरोखि नोंथाङाबो बिनि बारै एसे फोरमायगोन नामा न लुनायनि बारै औवानि बारै
ओ दा ओ जिहेथु गोरिब नखरफोरा ओ थांनानै थानो बा अखा सिजानायनिफ्राय बारगनो थाखाय जिहेथु ननि गोनांथि जाथारो दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंङो औवा गैयाबा ओ जोंङो सोलिनो हानाया गोब्राब जानानै फैयो आरो दा जों जिहेथु ओ गोबाङानो गोरिब नखर दङ दा बेफोर गोरिब नखरफोरा जे थ सान दं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय न लुनो गोनांथार जायो। दा बे न खौ जोंङो पाका लुनो हायाब्लाबो जोंङो औवानिनो जोंङो लुनानै थानो गोनां जायो। दा बेखायनो बेखौ नायोब्ला जों बुंनो हायोदि औवा गैयाब्ला जोंङो सोलिनाया जोबोद गोब्राब जानानै फैयो दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो। दा नोंथाङा बे औवानि सायावनो आरो माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
ओरैनोथ जोंङो दानि जुगाव न लुनायखौ औवाजों नलुनायखौ जोबोद खम नुसै आरो। जोंङो बेफोरबायदिनो फिसा फिसौ दानसला दानसलि नआवहाय खाफ्रानो मानो थाखाय बेफोरबायदियावल औवाखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो दानि जुगावथ दंफां लाइफांफोरबो बांद्राय नुनो मोनलिया मानसि थानो थाखाय सुबुं माहारि थानो थाखाय जायगानि गोनांथि जाबाय नालाय। बिनि थाखायनो जोंङो दंफां फां लाइफांफोरखौ दानफायै दानफायै माने मानसिफोरा थानो थाखाय जायगा बानायनानै माने दंफां लाइफां औवा बेफोरबायदिया जोबस्रांलांनो हमदों आरोखि। बेनिफ्राय जोंङो औ।
आं नै मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो सानो जे बै औवाफोरखौ बहाबा दालां फोर बानायनायाव बाहायनाय नोंथाङा नुदों नामा?
औ दालांथ' बानायो बानायनाया माने गामि गामि जायगाफोरावहाय गामियारि जायगाफोराव जोङो दालां गिदिर गिदिर मोननाय जाया फाखकानि दालां मोननाय जाया जोङो औवानि दालांखौनो हेबनानै बेखौहायो दालां थाबायनो थाखाय दालां बानायनो बानायनाय जायो आरोखि
माने गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव जोङो निज जोरा दंग' बेफोरखौ बारनो थाखाय जोङो औवाखौ हेबनानै दालां बानायनानै लानाय जायो। दा जोङो होमब्ला बेखौ नोजोर बोनानैबो जोङो औवा गैयाबाथ' जोङो सोलिनाया गोब्राब जानानै फैयो
औ औ
दा नोंथाङा ओरैनो नोंसोरनि ओनसोलफोराव बहाबा औवानि दालां बानायनायफोर नुबावो नामा?
औ नु-नुनायाथ' नुयो दासिमावबो माने गामि बिथोरियानफोरावहाय माने ओ लामाफोराबो फिसा फिसौ जायो नालाय गाज्रि जायो लामाफोर बानायना होनो हायाखै बिनि दारै जोङो दालांखौ बेहायनो माने औवाजोंनो बानायनानै लानाय जादों आरोखि माने मानसि गिदिर गोजौ गेदेर गोलावफोराहाय नायसनफैयैनि दारै जोङो ओम गामियारि मानसिफोरानो जोङो औवानि दालां बानायनानै थाबायनाय जायो आरोखि खस्थ' मस्थ थयैनो।
दा समाबो जानानै फैबाय ओ जोबोर
नोंथांजों रायज्लायनो मोना जोबोर गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला उनाव लोगो मोनलाय फिनसिगोन नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों।